हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथां। आंजों फरायनायनि जे उन्दैनिफ्राय जे गावनि आथिं गसंथानो हानायसिम फरायनायनि सायाव सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां?
औ अब्ला नों एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
औ दा बेबायदिनो फरायनाय होनबाथ' जोंना सोलोंथाइबो बुजियोना नोंथां। फरायनाय माने सोलोंथाइ।
औ सोलोंथाइ औ।
औ बेबादिनो सोलोंथाइया मानसिनि थांना थानायाव मोनसे माने गोनांथार जानानै फैबाय आथिखालनि जुगावहाय मानोना जोङो सोलोंथाइ ओम सासे मानसिया सोलोंथाइ गैयाबा माने जेबोआनो गैया दाना। माने सोलोंथाइ नोंनो जेराव थांब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जागोन। जेनेबा नों माबा मोनसे बर्डफोराव बा नोंनि मेथाइफोराव जा नाम लिरनाय थागोन जों बेफोरखौ फरायनो रोङाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बेखौ जेबो रायखांनो हानाय नङा। बेबायनि रांफोरा एमाउन्टफोरा लिरनाय थागोन बेफोरखौबो जोङो नायखांनो रोंनाय नङा। आरो सोलोंथाइजों लोगोसेनो मानसिया गियान बुथुमनानै लानो हायो। सोलोंथाइयानो मोनसे गियान बुथुमनायनि मोनसे बाख्रि। जाय सोलोंथाइ नानै जोङो मानसिनो थांना ओ थानायाव जेसेबां गियान नांगौ जायो जों बेफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। सोलोंथाइआ मानसिनि थांना थानायाव जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो ओ बुंनो थाङो ओ गोदो गोदाय नाथाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ बारा माने गोसो होआमोन जोंनि बर' समाजावहाय माने बेबादिनो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय माने फरायसालिफोराबो जोबोर गोजान गोजान नाव थायोमोन खाथि खालायाव फरायसालि गैयिनि जाहोनाव सोलोंथाइखौ लानो हायामोन आरो खायफाफा खायफा नखर ओ फरायसालियाव थां
फोरखौ।
खौ